हेल'
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
अ आं नै नोंथां दसे सम माने गोलांनानै दंगासिनो दं नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो नै बिदिनो गोलांनानै दङ नोंथां गरमबो ना।
अ औ नंगौ नोंथां गरमबो। दा नोंथाङा अ आङो दा मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। खबरा दासान्दि मोजाङैनो सोलिना दंगासिनो दं नोंथां।
औ।
औ नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनो मोजां नोंथां गासिबो थिखैनो दंजोबो
दा बे समाव नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
आं माने नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रिबा
अ नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां मानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङालाय?
आं माने नोंथांजों मिथिंगायारि सम्पदनि सायावसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो नामा नोंथां।
आंबो बांद्राय मोनथिजोबा नोंथां।
औ नोंथां गोसोआव जे फैयो बेखौनो एसे बुंफोरना होदो नोंथां।
औ नोंथां आं माने एसे एसे खायथ्रायै खिन्थालांसै नामा नोंनो?
औ नोंगौ नोंसां खोन्थाजागोन दे
औ आं माने सिगां नोंनो आबहावाखौ खिथाग्रोनोसै आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां खोन्थादों।
द माने नोंथां आबहावा होननानै बुङोब्ला जों माने जोंनि मेगनजों सोरगिदिं जे जिनिसखौ नुयो। जा मुवा बेसाद जिउ गोनां जिउ गैयै बिफां लाइफां दै जों जेखौ जों जोंनि मेगनजों नुयो बेखौनो जोङो मा होनो आबहावा होननानै नानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ सैथो नोंथां।
दा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जों जायखौ जों जायखौ बाहायनानै मिथिंगायारि मिथिंगायाव मोननाय बुस्थुफोरखौ जों जायखौ बाहायनानै जों जिउ खुंनानै थांनानै थानायाव हेफाजाब होयो बेफोरखौनो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ मिथिंगायारि सम्फद माने जों बिसोरखौ बाहायनानै जों थांना थानाय एबा जिउ नायाव माने हेफाजाब मोननो हायोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नोंथां माने जों मिथिंगा गैया मिथिंगायारि सम्फद गैयाबानो जों थांनानै थानो हायाखै आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ जेरै मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननाय जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
सोदांजानाय बा जावले जावले बाहायफिनजानाय मिथिंगायारि सम्पद आरो गुबुन मोनसेया जाबाय माने सोदांफिनजायै माने खनले खनले जावले जावले बाहायफन फिनजायै मिथिंगायारि सम्पद आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा जोंहा सोदांफिनजानाय एबा रिसाइकेल खालामजाग्रा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंहा मा माखौ होननानै मिथियो माने जेरै बार बार दै ओमफाय अर सान बेफोरनो आरोना नोंथाङा जायखौ जों मेगनजोंनो नुखायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां औ आरो माखासे मुवा बेसादफोरबो थायोना जायखौ जों जावले जावले बाहायफिननो हायो नोंथां
औ औ औ
बेफोरखौनो जोङो मानि सोदांजानाय रिसाइकेल खालामजाग्रा एबा फिन बाहायसिनबाव जाग्रा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोंहा बुंनो थांला जोंहा बाराथ' जोबनानै थाङाना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जावले जावले जावले मोनबाय थायो गोसो बादि मोनबाय थायो
औ औ
औ आरो बिसोरो थाब थाबैनो माबा सोमजिफिनोबो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरै जेरै जोंहा दंबावो सान्दुं जोंहा सान्दुंआो माने बेथ' माने अरायसम मिथिंगायारि सम्फद आरोना नोंथां मानि सान जोंथ' साननि सोरांखौ अराय सम मोनबाय थायोना सानजाब्लानो सानजाब्लानो
औ औ नंगौ नोंथां
माने बेबो मोनसे जोबनो रोङा आरोोना बेबो मिथिंगायारि सम्फद सोदांजानाय आरो बेनि उनाव दंबावो जोंहा दै दंबाबो जोंहा दैयाबोथ' गोबां बाहायफिनजायोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नांगौ
ओ आरो बिदिनो दं जोंहा सोदांफिनजायो एबा फिन खनसेबाव मोनफिनै मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला खयला
औ
थाव
औ
औ बेफोरनो जाबाय आरोना जेरै जों खैलाखौ खनसे हा सिंनिफ्राय जावखांबा एबा थावफोरखौ खनसे हा सिंनिफ्राय बख'नानै जों बाहायफिनबा बिसोरो जोङो बेखौ फिन खनसेबटाव मोनफिनाना नोंथां बे जा खामनानै बे खालामामनानै थांबाय आरोना
औ-औ
औ आरो बेयो माने गोदानै सोमजिफिननो थाखाय गोबां लाख लाख बोसो सोर नांगौ आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो थावखौबो जोङो खनसे बाहायखांनायनि उनाव बिराद गोबाव सम लायो थावाबो खनसे मि औ बिदिनो हा सिङाव सोमजिफिननो थाखाय बिराद गोबाव लायो आरोखि ना
औ नंगौ नं
औ आरो जोंहा खैलायाबो खनसे बाहायखांनायनि उनावनो गोबां गोबाव लाख लाख बोसोर समनि उनावसो माने खैलायाव मोनसे उजिफिनो आरो ना जोंनि हा सिङाव
नंगौ नोंथां सैथों
औ आरो जोंहा माखासे सोदांफिनजानाय बाहायफिनजाग्रा मिथिंगायारि सम्फद दंबावो जेरै बिफां लाइफां जोङो बिफां लाइफाङाथ' सोमजिफिनबाय थायोना नोंथां गोदान गोदान
औ-औ नंगौ नोंथां सैथो
औ दा जोंहा बिदिनो थांनानै थानायाव मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो आरोना नोंथां जों मेगनजों नुनाय गासिबो जेबो बुस्थुआनो मिथिंगानि सम्फदजों बानायजोबनाय आरो ना माने जोंहा जोंहा जोंनि आलदा बानायनो हानाय जेबो मुवा बेसादानो गैया आरोना नोंथां मिथिंगायारि मिथिंगायारि सम्पदनि अनगायै
औ नंगौ नोंथां
औ माने दा बुंनो हायो जोङो माने मिथिंगायारि सम्पदआ जोंनि थानाय थांनानै थानायनि गुबै मुवा बेसादानो बेनो आरो
औ नंगौ नोंथां सैथो
दा नोंथाङा मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव माबाफोर फोरमायनानै होनोना हागोन नामा आंनो
औ नांथां माने आं नोंथांनाव एसे सोंनाय स्टाइलै माने नोंथांनो एसे फोरमायलांसै
औ नोंथां
औ मिथिंगायारि सम्पदा जाहैबाय माने सुबुंनि एंगार हायै मोनसे सम्पद नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ मिथिंगायारि सम्पद गैयाब्ला माने सुबुं माहारि जिउ जिबि गासैबो जिब जुनार थांनानै थानोथ' हाया नङा होमबा नोंथां
बेनि थाखाय माने जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ माने जोथोनै लाखिनांगौ आरो मोजाङै बाहायलांनांगौ आरो माने नोंथां नङा होमबा
औ नोंथां औ
औ बिदिनो मिथिंगायारि समफोरखौ जुदि जोङो बाहायनानै जुदि बेखौ फिन आरो जोथोन लानो रोङाबा माने जों उननि समाव खै फोदबो गोलैनो हागौ जेरै जेरै जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायो नाथाय बिफां लाइफांखौ गाय फिननायनि अनगायै जोङो मा खालामो बेवहाय माने जोङो मिथिंगायारि सम्पदखौ खहा खालामनानै जों बेवहाय सुबुंफोरा थानानै माने मिथिंगायारिखौ खैफोद खोख्लैयो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
जों मिथिंगायारि खैफोद खोलैनायनि जाहोनावनो माने मिथिंगायारि खैफोदबो जायो आरो माने जोंनि गेजेरावनो बेनि थाखायनो माने जोङो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ माने जोङो मोजाङै माने बाहायदोंब्लाबो माने जोङो रिसाइकेलै माने फिन माबाफिननो रोंनांगौ आरो माने नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बाइक
औ जेरै बिफांफोरखौ दानफायब्लाबो जों बिनि गलै बिफां गायफिननांगौ
औ
बिफांफोर जुदि बिफांफोरखौ दानफ्लेनानै दोनबाय थायोब्ला जोङो बारनि थाखायबो जोङो जोंनि गेजेरावनो माने प्रब्लेम मोनगोन नङा होमबा जेंना सोमजिगोन औ बेफोरबायदि सोमजियो आरो माने बेनिखायनो माने मिथिंगायारि सम्पदफोरा जोंनि सुबुं माहारि जिउ जिबि जिब जुनार गासैनिबो थाखाय बहुत गोनां होननानै सानो आरो
औ नोंथाङाव
औ नोंथाङाथ' जे बुंनांगौ बुंलांखाबाय बेखौ आं बुङाबाबो जासिगोन नङा होमबा ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे कुइसनसो सोंनो नागिरदोंमोन माने नोंथां
मा सोंसै नोंथां
माने मिथिंगायारि सम्पदखौ
औ नोंथां
थांना थानायाव सुबुं माहारिया माबायदि जोथोन लानांगौ बिनि सायावसो एसे फोरमायजानो लुबैदों होदोंमोन आं नोंथां
औ माने जों नोंथां जों गोबां माने साखोन सिखोनै बाहायनो रोंनांगोन आरोोना नोंथांखौ गोबां सांग्रांथिजों जोङो मिथिंगायारि समफोरखौ बाहायनो नांगोन
औ औ
नाङा फाङा बिफां लाइफां दानफायनो नाङा
औ
जोङो प्लास्टिक बायदिसिनाखौ सावनानै बाराव उखुन्दै हगाररनो नाङा माने जोंहा बार'ा गुबुंले जायोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो आबादफ्राव बाहायनाय मुलिफोरखौ जानला मोनला दैयाव दैमा दैसा बोहैग बेयाव बोहैलांहोनो नाङा
औ औ
औ आरो जों सुबुं अनजिमा बांनायखौबो एसे हमथानो रोंनांगोन आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बांद्राय सुबुं अनजिमा बाङोबा माने नांगौ जिरा जाबो बाङो नालाय आरो जोंहा उननि उन जोंनि उन जेनेरेसननि थाखायबोथ' जोंहा मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखा खालामनानै गालांनांगौनाा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां बेनि थाखायनो जोङो गोबां सांग्रांथि बाहायनांगोन आरोोना मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो माने दानो बाहायजोबोब्ला न जोंनि उननि इयुन जोलैफ्रा माखौ बाहायगोन नोंथां
औ औ
औ बिसेरथ' बिराद हालाय हाफाय जाहैनांगोन एबा जोबनायाव जों बुहुमखौनो खोमोरनानै लानांगोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथांसैथो
औ दा बिदिनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय मालाबा सम मोनबा रायजलायफिन जाासिगोन नामा
औ नोंथां नंगौ नोंथांनि बुंनायफोरखौ मोनथिनो मोननानै माने गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बहुद गोजोननाय थाबाय औ नोंथां गोजोनथोंसै औ दे नोंथां गोजोन्थों